औ हेलौ खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
ओ बेलासेनि नोंथांखौ ओ गाहाम हामलायनाय बावहरनाय जाबाय।
औ आंनिफ्रायबो।
औ हामबायसै।
उम।
बेनिफ्राय दा नोंथाङा मानि बागै सावरायनो सानदों बेखौ नोंथाङा एसे मानि बागै सावरायनो बेखौ नोंथाङा गिबियावनो बुं। रुनानै होदो!
सासे सिंगार सिंगार राइटार जानोबा मा मा जानांगोन बेनि सोमोन्दै रायजलायनोसै ना। बेनिफ्राय मा थाखोसिम गोजौ लेभेलाव थांनो हागोन बेनि बागै रायजलायनोसै। औ। दा नोंथाङा एसे मिन्थियोबा नोंसाङानो बुंग्रोदो बिनि उनाव आं बुंसै।
सासे सिंगार जानोब्ला ओ नोंनि ओ क्लासखौ बा नोंनि भइस भइस लेभेल भइस नटखौ मिथिनांगोन। बेनि ओ ओ माबाथायाव एवाव गारां बेयाव मोनसे फ्रिकुन्सि फ्रिकुवन्सि होनना बुङो इंलिसाव फ्रिकुवन्सि बे फ्रिकुवन्सि सिस्टेमखौ बुजिनांगोन जेरै क्लासिकेल जेरैहाय स रे गा मा स रे गा मा ओरै जेरै सारेगामा बेफोरबायदिनो ओ सारे खामा इख माने नट थु नट फोनांनो रोंनांगोन। ओ निजा निजा स्केलनि माबा थायो। निजा निजा स्केलनि फ्रिकुवेन्सिनि नट थायो बेखौ टुवेल्भ टुवेल्भ। टुवेल्भ नट थायो टिउना माने टुवेल्भ नट। ओमफ्राय बाखि अक्टेब अक्टेबफोरा गिदिर फिसा गिदिर फिसा थायो। टुवेल्भ नटनि टुवेल्भ नटनिफ्राय अक्टेफोरा गिदोर फिसा गदोर फिसा थायो ओमफ्राय टुेल्भ टुयेल्भनिफ्राय बेखौ सेभेन नटआव रानो आरो सेभेन नटआव रानो। सातथा सुराव सातता नटआव रानो राननानै ओमफ्राय बे सातता नथनि मफ्राय बेनिफ्राय सातथा नटनिफ्राय ओरै बारलाय ओरै बारलाय। गेलेबाय थानांगौ आरो सातथा बे नटआ एखेयानो सेमानो। बेखौ ओरैबारलाय ओरैबार। गेलेबाय थानांगो मोनसे माबायाव मोनसे स्केलाव न सेम ग गासैबो गिदिर फिसा थायो नालाय।
ओ ओफ्राय ओमफ्राय मोनसे दा जेनेबा सोरनियाबा स्केलाव थायाना फैसा जेनेबा एगाराङा बेखौ स्केलाव लाबोनो थाखाय। थाखाय मा प्रेक्टिस खालामनाया मोजां जागोन।
बेखौ हारमुनियामदोनो प्रेक्टिस खालामनांगोन बेखौ हारमुनियामदोनो बोनो होनांगोन बेखौ। बेयो मानो औ मानोना बियो। बियो प्रेक्टिस खालामनाया गावनि गावनि साननाय गाव नि ग गावनि सान्नायाव थायो आरो गावनि मेलेमाव थायो गावनि मेलेमजों। माबोरैहाय साउडखौ माबोरै बोयो मा साउन्खौो माबोरै खोन होयो बेखौ खोनानानै बियो। मोनदांनानै बियो बोनो हानांगोन हबासो बियो सासे मोजां सिंगाराव जानो हागोन बेखौ बुजिब्लानो
औ आरो रायथारा माबायसा लिरनो हागायो गानख गोदान गोदानैे
राइटार लिरनायाया जाहैबाय जेरैहाय नों मोनसे बाथ्राखौ लानानै बा मानि बागै सावरायगोन बा मानि बागै लिरगोन बा नोङो मोनसे मोजां मोनलायनायनिबा मोजां मोनलायनायनि लिरगोन बा माबा मोनसे दुखुनि बा दुखुनि लिरगोन बा माबा मोनसे ओ बाख्नायनाय बा जेरै ओ बा गसबेल बाखनायनाय ओ इसोर बाखनायनाय बेफोरबायदि मेथाइफोर थायो दा बेफोरबायदिनो बायदि बायदि थायो नोङो। बिदि साननानै नों माखौ मोजां मोनो। बिदि लिरनांगौ आरो सोदोब बाहायनानै बाहायनांगौ
गानाथ' गोबां रोखोमनि थायो
औ।
औ बिदि लिरनांगो आरो न' ओ जेनेबा फार्स्टआव गान मिउजिकखौ लाग्रोनानै गानखौ लिरनांगौ ना ना ना दाइरेक्ट लिरखानांगौ
पासथाराव ओ जायखिजाया मोनसे गावनि ओ साननायजों मोनसे माब्लाबा समावहाय ओ मिउजिक देंखो फैयो बे देंखोआ रोमै रोमै गावनि साननायाव फैना होयो जेब्ला बे देंखोआ फैयोब्लाथाय अब्ला बे देंखोजों गोरोबफानानै। मोनसे ओ माबा सुजुयो गावनि साननायजों मोनसे। ओ मेथाइ माबा सुजुफायो मालाबा मालाबा समाव। बेखौ बिनि साननायखौ रावबो मिथिया आरो बेयो हारसिं माब्लाबा हारसिंनो फैयो। बेफोरबायदि आरो। माब्लाबा समावहाय बेरायोब्ला बाव-बबेबा जायगायाव थांबा थांबोला ओनोफ्राय बिदिनो माब्लाबा हारसिंनो गावनि ओ साननायाव देंखो मोनसे साउन्ड बायदि फैयो आरो साननायाव ओमफ्राय बे साउन्डजों मोनसे इदि इदि बिदि खालामनांगोन होननानै बिदि खालामनांगोन होननानै बिदि साननायाव फैयो आरो माने लिरनांगौ माने सोदोबाबो लोगोसे सोदोबखौ सोखनना होयो माने दिहुनना हायो बेयाव दिहु ओ सोदोबखौ लानानैहाय बेजों बुंना होयो आरो
उम ओमफाय सुरखौ बोरै दिहुनो जेनेबा दा लिरबाय नोङो
औ
माबाखो डाइरेक्टखो लिरबाय जेनेबा नोङो मेथाइनि जेबा सोदोबखौ लिरबाय बेखौ बोरै सुरहोगोन बोरै साननानै मोनगोन बे सुरखौ
बे सुरखौ आङो सानो जेनेबा सानो जेरैहाय ओ
अ
माबा मोनसे देंखोजों गेलेनानै उल्थां फाल्थां उल्थां फाल्थां साननानैहाय बेखौ गेलेहोनाय जायो जेखो जेखौ मोजां खालामो जे- खो मोजां मोनो बे जेखो मोनसे मोजां फसायो बेखौ लाखि लाखिना दोननाय जायो उल्थां फाल्थां ओरै दामलाय ओरै ओरै बेलथायलाय ओरै बेलथायलाय बेलथायो ओरै सानलाय ओरै सानलाय साननानै ओमफ्राय बेखौ जोङो मानेबा डिसिसन लानाय जायो आरो दिसिसन एदमिस्वन लानानै ओमफ्राय बियो मो जेखौ फसायबाय बेयो मोजां जाबाय होनना बेखौ लाखिनाय जायो आरोखि
औ आं जोबोद मोजां मोनो गान रोजाबनो आरो बिदिनो फानसनफोराव
औ
आं एसां रोङा नाथाय बाय बांला ओरै सिखायहांदों
औ
नोंथाङा जोबोर मोजां मोनोना मोना खननो
आं खननानैबो मोजां मोनो दामनाबो मोजां मोनो।
औ नोंथांङा क्लासफोर लादोंमोन ना मा आगोलफोराव?
आगोलफोरावथ' क्लास लादोंमोन आं जेब्ला आङो औ
औ मा मा क्लास लादोंमोन नोंथाङा मिउजिकनि?
भकेल क्लास मेथाइ रोजाबनाय भकेल क्लास लादोंमोन। एनिफ्राय ओरैहाय आङो लादोंमोन अ गिटार गिटार क्लास लादोंमोन। गिटार क्लासखौ दा द्रप दोनथ'दो आङो दा ओ इलेक्ट्रिक गिटार बायनो हायिनि थाखाय।
औ।
ओमफ्राय दा आङो बिदिनो आङो फिसा फेनला बिदिनो मिउजिक कमपस्ट खालामबाय थायो बानायबाय थायो।
औ।
माब्लाबा बिदिनो लिरिक्स लिरो सोरनोबा लिरिक्स फानो।
मिउजिकनि पावारा मा नों मिथिगो ना?
मिउजिकनि पावारखौ औ आं मिथिगौ औ। मिथिगौ मिउजकनि जाबाय आ मिउजिकनि गोहोआ जाहैबाय आ सासे मानसिनि साननाय हनाया एकदम गोदोलांबा जेने बा बिहा देहायाव जेबो बोलो गैला जेबा जेब्ला बियो मोनसे दुखुआव थायो जेब्ला
अ।
दुखुआव थायोब्ला बेयो मोनसे रंजानाय सोदोब बा रंजानाय मिउजिक दामबा बा देंखो दाब-दामबोला बा रंजानाय मेथाइ दामबोला बियो गोसोआव एसे दुंहाब दुंखां होनानै बेयो गोसोखौ माने गोसो गुदुं जानानै बियो रंजाखांनाय मोनगोन आरो बिनि देहायाबो एसे गोग्गो बायदि मोनगोन एसे राफोद बायदि मोनगोन देहाखौ आरो बेयो स्ट्रंलि माने ओ मेथाइआ जाहैबाय मोनसे आदमिद जिबन बायदि मोनसे गोसोनि साननायाव गाज्रि साननायफोरखौबो बेयो गोजान खालामनो हायो। बेयाव थाबाय थानो हायोबा औ औ गोसो गोसोखांथिबो बियो बुहुमाव ओ गोसोखांथि गालांनो हाना नाय बायदिबो खालामनो हायो नोंनि मेथाइआ दा थालांगोन रोजाबोब्ला थालांगोन आरो गुबुनखौबो गोजोन होनो हायो गावबो गोजोन मोनो गुबुननिफ्रायबो अनसा सायनाय मोनब्ला गावबो बिनि अनसायनायखौ नुनानै बिबो गोजोननाय मोनो गोजोनग्लाय नाय
आरो मुलाम्फा खामनो हायोना बिदो?
आरो बेजों मुलाम्फाबो खालामनो हायो।
औ
बेनो ओ मिउजिकनि ओ गोहोआ बेनो आरो गोबां दंबावो बायदि बायदि।
औ
बायदि बायदि दंबावो ओमफ्राय बिदिनो गुबुना सिनाय सिनाय जानायबो जागोन गुबुना नोंखौ सिनायगोनबो मेथाइ रोजाबबा। बिदिनो आरो आरो लोगो बायदि जेरै थाङो जेखि थाङो बिदिनो लोगो बायदि अनसायनाय मोनो। बेफोरबायदि आरोखि।
फ्रेन्सफोर ओंखारगोन?
औ लोगोफोर ओंखारो आनिफ्राय उम नोंथाङा माबाफोर सोंनो दंबावोबा सोंनो हागोन।
औ आरो मिउजिक स्टुडिअ' बानायनाया मोजां जागोन ना जाया नोंथां जेनेबा दानि बेलायाव?
दानि बेलायावथ' गोबां मिउजिक स्टुडिअ ओंखारबाय। गावबा गावनो सेटाप बानायना लानो हायो। ओ गाव गावनो बानायब्ला एसे प्रफिट दङ' आरो मालायनियाव रोजाबहैबाय थाब्लालाय एसे ओ खरसाया बाङो। खरसा जायो जुदि गाव गावनो सोलोंनानै जुदि ओ न'आव सेटाप बानायना लानो हायोबा मोजां जायो गुबुननियाव जुदि नोङो गुबु गुबुननियाव खननो मेथाइखौ रेकर्ड लानो थांबा गोबां फैसा खरस जाबाय थायो। बिदिनो ओ जाय जाया ओ बिदिनो गोबां स्टुडिअ ओंखारलांबाय।
ओं दा कम्पिटिसन बायसासो जाना दंना स्टुडिअ'आ जायनियानो मोजां जायो बेनानो कास्ट'मार फायोना?
औ बिदिनो जायनि मिसिंखौ मोजां मोनगोन बेनि खौबो नायो बिनिखौबो नायो औ गोबां आरो गोबां सिंगार मेथाइ रोजाबगिरिबो ओंखारबाय।
उम
ओमफ्राय
दे बिदिब्ला नोंथां ओ समाबो जाबाय आं नोंथांनिफ्राय जोबोर गोबां बा थ्रा मिथिनो मोनबाय गोबां मोनथियै बाथ्राखौ। बेनि थाखाय साबायख'र थाबाय
औ औ औ हामबायसै औ दे